खोनादों ना नोंथां औ थ दा
औ दङ
औ दा नोंथां जों मानि सायाव सावरायनो होनदों
नोंथाङाथ' बुंदोंमोन नानि सायाव सावरायगोन होननानै दा सावरायनो हागोन आरो नोंथाङा आं फ्रिनो दं नालाय।
औ दङबा नोंथाङा मा ना जाना गाहाम मोनो? खोनन्थाागोन ना?
आंथ' इदिनो
नोंथां खोनादों
न' औ औ खोनादों आंथ' बिदिनो न'आव ओ हमनानै मोननाय नाफोरखो मोजां मोनो आरो। जेरै ना गोरै मागुर बेफोरबायदि जायखो जों हमनानै मोनो न'आव
औ
औ
ओमफ्राय बेफोरबायदि लकेल नाखौल' गाहाम नांगौ जायाख ना ना साालायनाय नाफोरखौबो गाहाम नाङो नोंथाङा जानानै
सालनियाबो गाहामानो खिन्थु माने लकेेल जायोबा मोजांसिन आरो देहानि थाखायबो गावनि थाखाय
सालानि जाबाय एसे माबाबो जायोना बे गोबावदिन दोननाय जायोना बेफोरो बर'फोराव एसे खहा जायो देहाया जाबा बेफोरखौ
बेराम आजार जानो चान्स थायो आरोना।
उम उम
औ
ओ नोंथाङा नाखौ माबादि फिसियो बेनि बागै बुंनो हागोन ना दे फाननो थाखाय बा फालांगि खालामनो थाखाय फिसियोना सोरबा सोरबा
बियो
औ बेनि बागै फोरमायनो हायोबा एसे फोरमायदो आरो
जोंहथ' न'आव बेफोरबायदिनो ना जोंहानि दैखराव ना गारिफोरा फिसा जायो आरोना बेथ' बे नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
औ बेथ दि साइना मागुरफोर होनो मागुरफोरखौथ' माबाया जेनेबा फिनाय थाङा बेनो रौनाफोरखौ फि बेफोरनो ओमफ्राय एसे एसे दाना होनो थाङो आरोना सानसेयाव सानसे बारथारनानै सानसे होनाय बेफोरबायदि
औ माने मायाव फिसियो फुख्रि ना ना दैखर अ अ
फख्रि फख्रि
औ औ मा मा जाग्रा जामुं होयो माने बिसोरनो औ
जाग्राखौ बे न'नि अमानो होननाय गुन्दैखौबो होजायो बेफोरबायदि आरो जोंहा जौ स
औ माने बांसिन मा ना फियो माने
जोंहा बांसिना फिसिनाय थांङो होनबा बे रौआ आरो बे खाइना बुथिनाय बे मोनैया बांसिन थाङो आरोना
औ औ
माने बे जोंहा फुख्रियाव बे एसे बाय जायो मोजां नायालाय देरोबो थाबैनो
औ
आरो आदारफोरखौ जाग्राफोरखौ होनो रों मोजां टाइमाव होबानोथ' आरो आरो एसे गिदिर ना हाखरा नाया देरो आरो ना थाब
औ
नोंथां लानावलाय बिदिनो फिसिगोन ना फिसिया जाखोनफोरखौ फख्रियाव
जों जोंहाथ' फिसिया माने बिदि फुख्रि बानायाखै खिन्थु बेलेग माने गुबुन मानसिफोरखौ फिनाय नुयो आरो ना एसे मिथियो माने माबायदि फियो बारा एसे मिथिजोबाबो जों मावफेराखै नालाय बिदिनो नुयो जोंनावथ' बिदि बारा माने फियाबाबो जायो आरो ओरैनो इदि हाखर हाला दैफोर थायोना बे बेफोरावनो हमबाथाय मोनो आरो माने सेन्स सानानै बा ना गुरनानै जाय लायो बिसोर बारा एसे फिया आरो जोंनाव मोनखायो नालाय
नोंथाङालाय मा नाखौ जाना गाहाम नांगौ।
आंथ' बारायसैान माने अ बारा एसे ना जाया माने आङो। औ खोनादों बारा एसे नाजाया माने आङो हब्लाबो माने मोजां मोनो आरो माखौबा माखौबा इमान इदि बांसिन मोजां मोनो इदि गैया मानो औ।
औ औ औ
खो-खोना खोनायासै।
औ होनदों
आदसा
ओमफ्राय नोंथां नोंथांमोननि जा बेफोरबायदि दुब्लि फोथाराव माबायदि मा मा रोखोमनि ना मोनो नोंथाङा एसे खोन्थाजागोन नामा।
बिदि दुब्लि फोथारफोरावथ' बांसिन ना मावा गोरै सिंगि बेफोरखौ मोनो आरो बायसि ना मावा फिथिख्रि बेखौमोनो।
औ
ओमफ्राय खुसिया खांख्राइ इफोरदिबो मोनो नानि अनगायै
औ गांजेमा एंखावरिबो मोनोना।
औ मोनो मोनो।
दैयाव मा मा थायो बेफोरखौ मोनो आरो
नोंथाङाबो ना गुरोना।
आंथ' दा माने दा गुरला सिगांफोर सिगांफोरसो गुरोमोन एसे एनै। दा बारा गुरला माने रोङो आरो।
आरो माबाफोर फोरमायनो हायोबा फोरमायदो।
जोंनि दाथ' बेफोरबायदि होनोमबा दुब्लि बोथोराव ना मोनो होनबा बेफोरनो मोनो आरो ना गांजेबाय आंखावरिखौनो बांसिन मोननाय थाङो दुब्लिफोराव थांबानो मोनो।
औ
ओमफ्राय बेफोरो औ औ सेन साना दोनो मानसिफोरा खखा साना दोनो खाखि साना दोनो बिहाव बायदिसिना ना नांना थायो आरोना जोंनिया बे फोथोराव। माने जोंहा दैया औ औ।
औ सेनखो माबायदि सायो माने खिन्थानो हागोन नामा।
बेखौथ' मोजां मिथिया जोंहा जोंहा बाबा मुवा जायोना ओमफ्राय बाय मिथिय बायदिबा बे आलियाव जोंहा जुनसु जुन जेथिंबा माने दै बोहैलाङो
औ
बेयाव माने बे जायगायाव माने सटेनखौ जनाय जायगा मोनसे बानायनानै
औ
औ औ सिगाबजों लोगोसे
बे हाफोरखौ
अ
होना दोनबाय सिङाव होबाय सायाव मासिफोर खोनादोंमोन नोंथां नोंस माथोखौ खोनाफाय